औ नोंथां खोनादोंना? दा नोंथाङा फ्रि दा?
औ फ्रि
अ फ्रिबाथ' थिगानो गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ
नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आङो नोंथांनिसिम मोनसे आयदा लानानै फैदों बेनो जाबाय जोंनि जिउ खुंनायनि राहा।
ओ ओ ओ
दा नोंथाङा सोहोरनि जाखो ना गामिनि जाखो एसे फोरमायना होलाय।
अ अब्ला आङो फोरमायनो हाय ओ सानदों नोंथां अब्ला जों गामियावनो थायो। गामि एरियायावनो थायो आरो जों।
अ दा गामियावब्ला आङो बेखौनो बुंनो सानदों गामि ओनसोलावथ' नोंथाङा गोबां एक्स एक्सपिरियेन्स मोनबाय जानो हागौ। दा आङो पार्सनेल एक्सपिरियेन्सखौ सोङा बयनिबो गेजेराव जोङो नुनो मोनखायो। बर' गामियावहाय जोंना जिउ खुंनायनि राहाया बोरैहाय जायो।
औ औ
दा आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन आङो गामिनि ओनसोलनि बिबुंथिखौ लाखिनानै नों नोंथांनिसिम आङो सोहोरनि बागै सोंनाय जागोन।
औ औ
दा गामियाव जोङो नुनो मोनो जोंनि जिउ खुंनायनि राहाफोरा मा मा। जेरैहाय जोङो नुनो मोनो गोबां जिउ खुंनायनि राहा होनोब्ला जोंहा मोनफ्रोमबो खामानियाव जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि नांगौफोरखौ बुथुमो बेनो जाबाय जोंनि जिउ खुंनायनि राहा दा बेनि गेजेरजोंनो जों बर' गामियाव जों हायो जों नुनो मोनो बोराय बुरै बा सेंग्रा सि क्ला बिसोरो मा मा मावनानैहाय गावनि जिउखौ खुङो बा मा मा मावनानै न'खर खुङो बेफोरनि सोमोन्दै
औ औ
दा जोङो गिबियाव नुनो मोनगोन आबाद, आबादनि उनाव जों नुनो मोनगोन साख्रि, सा ख्रि, खिसुमान हाजिरा मावनाय नुनो मोनो आरो गोबां ओ मानसिफोरखौ जोङो गभमेन्ट स्कुलफोरावबो जों नुनो मोनगोन सोरबा साख्रि मावोब्लासो सोरबा सुखिदार मावगोन। सोरबा केेरानि मावगोन बेफोरनो ओ सोलोंथाइनि फारसे मोनसे बे बाहागो आरो जोङो आबादनि होनोब्ला आबादारिफोरनि आरो बिथिं आरो हाजिरा मावनायनाय जायफोरा धोनि मानसिफोरनियाव थांनानै हाजिरा मावहैयो। सानसेयाव बाजौफोरनि रांफोरनि दा बेफोरखौनो मावनानै बिसोरो गावनि जिउखौ खुङो बा न'खर फोरखौ खुङो दा ओ गिबि गिबियावनो आं बुंनो सानदों आबादनि सोमोन्दै। आबाद होनोब्ला सासे मानसिया बा सासे आबादारिया जेब्ला आबादखौ ओ ओम मावो आबाद मावो। आबाद मावनायाव बिथाङा गोबां आसा लानानै ओ गावनि आबाद -फोराव बा फोथारफोरखौ साफा खालामगोन आरो गावनि नांगौफोरखौ बा आबादफोरखौ आल लागोन आल लानायनि उनाव जेब्ला बेयो मोजां फिथाइ होगोन बियो बिथाङा ओम मोना मा खालामो फाननानै बा गावसोरनो न'खराव लानानै बेफोरखौ बेफोरखौनो जायो आरो बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय मोननै मोननै रोखोमनि जाहोन दं। मोनसेया जाहैबाय रांखान्थियारि आरो मोनसेया जाबाय गावनि देहाखौ ओ सुंथानो थाखाय बा गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बिसोरो बाजारनिफ्राय मुवा बेसादखौ बाया बांसिनै बायालासिनो ओ गावनिनो नखर नखराव गोग्गो हासारजों आल्ला जानाय मैगं -थाइगंफोरखौ बिसोरो जायो। नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ बाजारफोराव गोबां मुलि होनाय मैगं -थाइगंखौ जों नुनो मोनो। जायहा औ सानसे लाबोबानो ओ सेवना थायो हारसिंनो मैगंफोरा। दा ओम आङो गोबां नुनो मोनदों आरो आबाद अनगायैबो जोंहा गोबां खामानिफोर दं गामिफोराव जोङो नुनो मोनो। बा बेफोरनो जोंनि ओ जिउ खुंनायनि मोनफा मोनफा जिउ राहा। लोगोसे जों ना हमनायफोरखौबो नुनो मोनो दा आं नों नोंथांनिसिम बेखौनो सोंनो सानो जे नोंथाङा गामिनि आरो सोहोरनि जिउ खुंनायनि गेजेराव मा फारागथि लाबोनो सानो।
औ अब्ला आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों नोंथां। गामि आरो सोहोरनि जिउ खुंनायनि राहाया आलादा नङा होमबा? ओं गामियाव थानाय सुबुंफोरा नै गामियाव थानाय सुबुंफोरा गामिनि मैगं- थाइगं गामियावनो गायनाय गायनानै मोनजानाय मैगं -थाइगं गामियावनो मावनानै मोननाय आबादफोरखौ मोजाङै थाजा- थाजायै मोनजा -मोनजानो हायो नङा होमबा? औ। अब्ला सोहोराव ओ थानायफोरखौ नोंथाङा साननानै नाय बिसोरो ओ सोरबा मुलि होनानै फानहैनाय मैगं- थाइगंफोरखौबाबो बिसोर बिसोरो बायनानै जानो गोनां जागोन। मानोना बिसिनि जायगायाव आबाद मावनो थाखै बिस्रा हा गैया। गुवार फोथार गैया बा बारिफोर गैया जायो टाउनाव थानाय सोहोराव थानाय सुबुंफोरा न' लुनो थाखायल' ओरैनो थुख्रासे हाफोरखौ बायनानै लानो गोनां जायो। बे थुख्रासे हायावनो बिसोरहा गोबां बेसेन होनानै लानो गोनां जायो न' लुनो थाखाय ना। अब्ला बिसोरो आबाद मावनो थाखाय बिसोरहा जेबो जायगा गैयैलाय बिसोरो गुबुननि आबाद मावनाय मुलि होफबनाय बा हासार होफबनाय मुवा बेसादफोरखौ बायनानै बिसोरो जानो गोनां जायो आरो आरो बेराफारसेथिं गामियाव थानाय सुबुंफोरा ओ बारहावानिफ्राय लानानै गासैयावबो मोजां आरोना बारहावाफ्राबो गामियाव थानाय सुबुंफोरनि बारहावा फ्रेश बारहावाफोरखौ गामियाव थानाय सुबुंफ्रा मोननो हायो जानाय लोंनायनि बेलायावबो गामियाव थानाय सुबुंफ्रा गाव गावनो न'आवनो खेथि खालामनानै मैगं थाइगं गायनानै ओ बेबायदिनो जानो हायो आरोना लोगोसे आरोबाव गावनि नांगौसेबां मुवा बेसादखौ लानायनि उनावबो आरोबाव गुबुननो हाथाय बजारफोराव हाथाय गलाफोराव बेफोरबायदि फानहैनो हायो आरो बेबायदिनो गामियाव थानाय गामियाव थानाय आरो सोहोराव थानाया गोबां जिउ खुंनाय राहाया गुबुन गुबुन बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाया बेलेग जों जोंनि गामियाव थानाय ओनसोलारि सुबुंनि जिउ खुंनाया गुबुन गुबुन बे सोहोराव थानायनिया बिसोरो सोहोराव थाग्रा सुबुंफ्रा ओ गोबां साख्रि सुख्रि गैयाबा बिसोरो सोहोराव थाहैनो हाया मानोना बे सोहोराव थानाय जिउ खुंनायनि राहायानो गोबां गोब्राब फारसेनिफ्रायनो लानानै गासैखौबो बायनानै जानो गोनां जायो बेयाव बेयावहाय सोहोराव थानाय सुबुंफ्रा बांसिनानो ओरैनो साख्रिफोर गैयालासेनो बा ओरैनो बिजनेसफोर मावालासिनो ओरैनो बेयाव सोहोरफ्राव थाहैनो हाया बेनिखायनो बिसि बिनि जानाय लोंनाय थानायफ्रा गाससिबो आलादा आरो ना उम अब्ला ओ आं नोंथांनियाव ओ सोंनो सानो नोंथाङाबोथ' गामि ओनसोलावनो थायो नङा होमबा औ अब्ला नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद मावनानै जिउ खुं ओ गामि ओनसोलफ्रा ओनसोलनि सुबुंफ्रा आबाद मावनानै जानो हायो जिउ राहा खुंनो हायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय बे सैथो आरो आरजाथाव आरो बे खौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनो
ओ
दा उम नोंथाङा जेरैहाय सोंदों जोंनि गामियावहाय जोंनि जिउ खुंनाय राहाया थारैनो गिबियावनो जोंहा आबादानो जाखायो आरो जोङो बे आबाद बेनि सोमोन्दै आङो जोंनि गामिनि मोनफ्रोमबो आबादनि सोमोन्दै बुङोब्ला आङो मोननै बाहागोआव राननो सानो जेरैहाय जोंनो गोरान आबाद आरो गिसि आबाद जों मेसें बोथोरावबो आरो ओ दैज्लां बोथोरावबो मावनाय जायो आरो मोननैसो आबाद दं जायफोरखौ जोंहा समानो गैया माने सम गैया माने जेबो बोथोर गैया आरो जिखुनु टाइमाव गायजायो दा जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला गोजां बोथोराव जों नुनो मोनगोन जेरैहाय थासुमलि आबादफोरखौ
औ औ
थासुमलि जेरैहाय बेफोरो गोरान आबाद ना थासुमलि थास' आलु बेफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ
बेफोरखौ जो जेब्ला गायो जोङो गिबियावनो हाखौ एवनानै लागोन बा गुन्दै खालामामनानै लागोन आरो बेयावनो आलुखौ गायनोब्ला सोरबा सोरबा आलुखौ हानानै बा खावनै खालामामनानै होयो दैे दा बेफोरनिफ्रायनो जों फेंखा हरनाय नुयो आरो खायफा खायफा आलुखौ हाया गेजेराव दडायरेक्ट बिदिनो फबना होयो
औ
आरो सोरबा सोरबा फुलि लाबोगोन बाजाराव हाथायफोराव बायनानै दा बेफोरखौ जोङो गायना होयोब्ला जोंनो जोङो सम मथे बा बोथोर मथे जोङो जोंनि मोननांगौखौ खौबा मोनजानांगौखौ जों मोनजायो बा जोङो बेफोरनि नो फाननानै सोरबा सोरबा मुलाम्फा खालामगोन रांफोरनि आरो सोरबा सोरबा न'आवनो जागोन सोरबा सोरबा न'खरनि फरियालफोरनो राननानै हरगोन दा जोङो आलुनि अनगायैबो बेफोर थास' थास'न्दैफोरनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो गोबां आबाद फोर जेरैहाय बेसर आबाद आरो आरो फाथो आबाद दा जोङो। गोजां बोथोरनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोराव जेब्ला जों हाबनानै नायो।
औ
जों गिबिसिनाव जों नुनो मोनगोन जोंङो माइ जेरावबो थांबाबो जों माइखौ नुगोन। दा माइनि सोमोन्दै आं बुङोब्ला आबादारिफोराथ' गासैबो हालखो एवो दानिया खदाल उम नांगोलफोरखौ बारा बाहायला नों नुनो मोनो गोबां आबादारिफोरानो दायो मेसिनफोरखौ मानोना मेसिना मा खालामो जोंनि समखौबो सुंथायो रांखौबो सुंथायो आरो जोंनि मेंनायखौबो बोखारो दा जोङो सानथामान सानब्रै बा सानबा हप्तासे गाहाम लानाय खामानिखौ जुदि जोंहा थाम घन्टायावनो नै घन्टायावनो जुदि जायो। अब्ला सोर आबादारिया मावहोलासिनो थानो।
औ औ नंगौ नंगौ।
आरो जोङो हाजिरा मावहोब्लाबो जोङो सिगांनि दिनाव हाजिरा मावहोब्लाबो जोंहा राङा बिराद थाङोमोन सासेल' हाजिरा लाबाबोथ' जाया बिराद गोबाव लागोन औ खिन्थु ट्रेक्टर लाब बाथ' जोंहा लोगो लोगोनो एवनानै ओ बिदिनो द'जौ बिगा सिस्टेम लाबाबो जोंहा फैसा जोबोद खमावनो जोङो एवब'नो हागोन। दा बेफोरनो जाहोनानो जाहैबाय बेफोरनो रां रांनि थाखायनो दानिया आरो सोलोंथायाइयाबो बांबाय जों मेसिनफोरखौ बांसिन नुनो मोनो। दा माइ आबादनि अनगायैबो जोङो दैज्लां बोथोराव नुनो मोनो जेरैहाय जोङो खुमब्रा आरो बिथिं जोगोनार आरो बिथिं थाइबेंफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ माबायाव ओ दैज्लां बोथोराव जोङो जुन जुलाइआव जों ओरैबायासा रैमालि गायनाय रैमालि थायनायखौ जों नुनो मोनो। रैमालि आनारस फिथाइफोरा जों मोनग्लुंनानै बिसो मानसिफोरा आबादारिफोरा फानहैयो बेखौनो जायो आरो बिनो निफायनो रां बुथुमो
औ
दा आङो नोंथांनिसिम सोंनो सानो जेह नोंथांमोनि ओनसोलाव जेब्ला ओ माइ आबादनिबो अनगायै फिथाइ सामथाइनि आबाद खामो जेरैहाय आं बुंलांनो दायो रैमालिफोरखौ दा बेफोरखौ ओ नोंथांमोनि ओनसोलाव बोरैहाय गायो आरो बेखौ बोरैहाय फाननानै मा आरजियो बा मा मुलाम्फा मोनो नोंथांआ एसे फोरमायना होदों
ओ अब्ला नोंथां ओ आं बेखौनो बुंनो सानो रैमालि जोंनि ओनसोलफोरथिंथ'ओ बिथिं बांसिन रैमालिखौ न'आव जानायनि थाखायल' बाहायनाय जायो बेखौ ओ बिदि गुवार जायगाफोराव गायनानै बा ओ बिखौ फाननानै बिदि ओ रां खामायनायनि आङो जोंनिथिंजाय बारा नुनो मोना खिन्थु ओम बांसिन गायबाबो फांफा फांनै न'आव जानायनि थाखाय गायनानै लानाय जायो आरो ना दा जोंनिथिंजाय ओ बांसिन बेखौनो बुंनो सानदों आङो जोंनि जोंनि बिथिंजाय मा होनो साब साहा आबाद साहा आबाद मावनानै गोबां सुबुंफ्रा जिउ खुंनानै दं आरोना जाय ओ कम्पानि बागान साहा बागाननि अनगायैबो ओम जोंनि बर'फ्रानो बांसिन ओ बागान गायनानै गुवार गुवार ओनसोलफो फोराव साहा बंफां गायनानै बिनिफ्राय गोबां हासार मुलि हिरि होनानै बिनिफ्राय प्रडाक्ट बिलाइफोरखौ दिहुननानै ओ बेखौ ओ गामिआरि सुबुंफोरनि